ओ नोंथां
औ हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा नोंनि रोंगौथि बा माबाफोर नों रोंनाय मिथिनाय आंनो फोरमायनो सानो नामा नोंथां
औ फोरमायगोन नोंथां बेनि सिगां नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा
अ नोंथां हागोन नोंथां हागोन
औ जोबोद मोजां नोंथां दे बिदिबा फोरमायदो नोंथाङा
औ नोंथां अब्ला खोनासंदो आङो नोंथांनो आङो नोंथां फोरमायनो नागिरदों दि आङो दासान्दि नै बोसोरनि दिलाइड कर्स लागासिनो दं नालाय नोंथां आङो सासे मानि टिचार जानो थांगासिनो दं नोंथां बेनिखायनो आं नोंथांनो आंनि कर्स लानायाव मोननाय दिलाइद कर्स लानायाव मोननाय नैथि बोसोर नै बोसोरनि दिलाइद कर्स लानायाव मोननाय माखासे टिचार जानो गोनां बेफोराव माबायदि गुन थानांगौ एबा माबायदि जानांगौ बेनि बारै आं नोंथांनो फोरमायनो नोंथां सासे टिचारा माबायदि जानांगौ आंनि बारै फोरमायनोसै नोंथां दा सासे टिचार जानोबा जोंहा ओ लेखा फरायाथ' फरानि गियानथ' थानांखागोन जोंहा नों सासे दिलिट कर्स लायोबा नोंहा एल पि एबा इउ पि बिनि फोरोंगिरि जानो दायो जायखौ गुदि फरायसालि एबा गेजेर फरायसालिनि होननानैबो मिथिनाय जायो बिनि जों सासे सासे फोरोंगिरि जानो हायो ओ जेखियानो जाया मानो सासे गुदि एबा गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि बे जानोबा नोंहा बेयाव गोबां रोखोमनि ओ जेरै आयदाफोर बिनि रोंगौथिथ' थाखानांगोन ओ जेरै जोङो सानखान्थिनि गियान एबा समाज बिगियाननि गियान आरो बेजों लोगोसे ओ आबहावा फरायसंनायनि गियान बेजों लोगोसे ओ इंराजिनि गियान बेजों लोगोसे गोबां गियानफोरा नोंनाव थानांगोन आरोना नोंथां ओ सासे फोरोंगिरि जानोबा बेजों बेजों लोगोसे नोंनाव सासे फोरोंगिरिनाव माखासेया आखु थाबावनांगोन दि नोंहा सासे फोरोंगिरि जानोबा सासे गुरै आखुनि जानांगोन एब्ला एबा माहि आखुनि जानांगोन एबा नोङो सासे गथ'फोरखौ खौ जों बोरै फोरोंनो हायो बेखौ जोंहा गियान थानांगोन बेफोरनि जेब्ला सासे फरायसाखौ नोङो फोरोंगोन अब्ला बे फरायसाया नोंनि गासैबो गुनखौ सोलोंगोन एबा नों जा खालामगोन बेखौनो सासे फोरों फरायसाया नोंनि ओ फोरोंनाय बायदि नोंनि जा आखल दिन्थियो बेखौ ओ सासे फरायसाया सोलोंनानै लायो। बिनि थाखायनो जोंहा-जोंहा सासे फोरोंगिरिया ओ गुरै आखुनि एबा माहाय आखुनि एबा बयजोंबो गोरोबनो हानाय बयखौबो अननो हानाय गथ'फोरखौ ओ ओ फोरोंनो हानाय एबा गथ'फोरजों गोरोबनो हानाय गथ'फोरनि साननाय हनायखौ मिथिनाय बेबायदि जानांगोन आरो नोंथां बेजों लोगोसे नोंहा फोसा बे फोरोंगिरि जानोबा नोंहा ओ बि ओ गथ'फोरनि ओ आखु बेखौ बुजिनो हानाय जानांगोन। गथ' सासे गथ'आ माबायदि आखु दिन्थियो एबा बेखौ माबायदि फोरोङोबा जों सासे गथ'खौ फोरोंनो हागोन एबा बेखौ जों बुरखायनो हागोन बेनिबो नोंहा गियान बेजों लोगोसे फोरों गिरि हिसाबै जोंहा फोरोंनायावल' नङा सासे फोरोंगिरिया जोंहा गोबां खामानियाव बिहोमा होनो हायो जेरै औ समाज-समाज फोसाबनाय एबा ओ समाजाव सांग्रांथि लाबोनाय बेफोरनि गोबां हाबाफारिफ्राव ओ नांथाबनानै थानो हायो सासे फोरोंगिरिया बिदि नांथाबनायजों गेजेरजों सासे फोरोंगिरिया जोंनि सुबुं समाजाव मोनसे गोग्गो आबहावाजों लोगोसे जौगानाय समाजारि लाबोनो हायो। जोंहा ओ सासे फोरोंगिरिया बेबो ओ गुन थानांगोनदि जोंहा समाजाव जों माबोरै थांनानै थायो ओ बिनि फारसेबो गियान थानांगोन जाहाथे ङो ओ गथ'फोरजों लोगोसे समाजनि ओ बायदि खामानिफ्राव जोंहा बेखौ ओ फोरोंगिरि ओ माखासे समाजारि सुबुंफोरनि गेजेराव जोंहा ओ मोनसे ओ मोजां थासारि लाबोनो हायो बेखौ सासे फोरोंगिरियाबो खालामनो हायो। बेजों लोगोसे सासे फोरोंगिरिया जोंनि जिउआव फोरोंनायजों लोगोसे ओ गासै समाजनि ओ थांना थानायाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनोयाव हेफाजाब होयो। बेबायदिनो जोंहा फोरोंगिरिया ओ मोजां आखुनि जानांगोन एबा गियान गोनां जानांगोन। सासे गुन गोनां ओ फोरोंगिरि जानोबा गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जो ओ आखा फाखा जानांगोन ओ जुदि सासे फोरोंगिरियानो मोजां गुन गैयाब्ला एबा मोजां आखुनि नङाब्ला बे बियो समाजाव ओ सुबुंफोरखौ मोजां आखु दानो ए बा मोजां आखु फोरोंनो हानाय नङा बिदिजों बिदि जायोब्ला जोंहा समाजा गुबुंले जागोन। मानोना ओओओ गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो आखु दानाय एबा सोलोंथाइ होनाया। सोलोंथाइ होनायनि गुदि ओ राहायानो जाबाय फोरोंगिरि। फोरोंनिगिरिनि गेजेरजोंसो सुबुङा ओ ओ समाजाव थानानै ओ समाजजों गोरोबनानै जानो सोलोंनायाव मदद होयो बेफोरबायदि माखा माखासे गोबां गुनफोरनि गेजेरजों फोरोंगिरिया। जोंनि ओ थांना थानायनि ओ जिहेथु थांखि बेफोराव जौगानायाव हेफाजाब होनाय बेजों लोगोसे फोरोंगिरिनि गेजेरजोंनो। जों जा इयुनाव ओ जाफुंसारनायनि मिजिं बियो फोरोंगिरिनि गेजेरजोंनो रोखा जानो हायो होननानै बुंनो हायो नोंथां। ओ दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै जोंनि बे। ओ फोरोंगिरिया माबायदि आखुनि जानांगौ एबा माबायदि गियान थानांगौ बेनि बागै बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथां। नोंथाङा माबाफोर आंनो गियान होनो हागोन नामा नोंथां? ओ नोंनि रोंनाय रोंगौथिफोरखौ आंनो फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ नोंथांनि। बिबुंथिखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो सिगाङाव बेफोरबादि बिबुंथि रावनिफ्रायबो एसेबां मोजां। खोनाफेराखैमोन नोंथां। बेनि थाखाय नोंथांनो आंङो रोजा रोजा साबायखर बावो। ओ आरो जोङो इयुनावनो इयुनावबो बेबायदि। ओ रायज्लायफिननो मोनगोन बेखौ आं नोंथांनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय नोंथां‌। दा आ नोंथाङा ओ बुंनाय मथै आंङो दा आं जिहेथु आबादारि बेनि थाखायनो आंङो आबाद मावनाय जेरै आं औवा आबाद मावनायनि सोमोन्दै आं फोरमायनो सानदों नोंथां आंङो आबादारि। हिसाबै आंङो औवा आबादखौनो बांसिनै। मावो एबा गाहायै औवा आबादानो आंनि जिउ खांनायनि मोनसे गाहाय राहा आंहा नैजि बिगानिबो बांसिन औवा बागान दं नोंथां बे औवा बागानाव आङो बेजोंनो आङो जिउ खांनाय राहा हिसाबै लादों नोंथां। औवा आबाद मावनाय एबा गायनायनि सोमोन्दै जोङो बुंनो गोनां जायो एबा फोरमायनो गोनां जायो। मानो होनबा गोबां सुबुङानो औवा आबाद बिनि सोमोन्दै एसेबो मिथिया एबा औवा गायबाबो बेखौ खम बिबाङावसो मावनाय जायो। औवाया जोंनि जोबोद गोनांथार मोनसे मुवा औवा नङाबा जोंनि गुबुन गुबुन खामानिफ्रा जाफुं आ औवाखौ जेरै बेरा होनाय आरिनायफ्राव जोबोद गोनांथार जायो आरो न' लुनायानो होन गुबुन आरो माखासे खामानिफोर बेफोराव औवाया जोबोद गोनांथार नोंथां। दा आंङो आं औवा आबाद बे खालामनायनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानबाय औवा आबाद मावनो थाखाय गिबियावनो जोङो औवानि बे मुरा एबा